औ खोनादों नोंथां।
औ खोनादों ना नोंथाङा?
औ खोनादों
अ दा नोंथाङा मा खालामदों नोंथां?
आङो नै चिरायन दं नोंथां
औ दा नोंथांजों फैबो आं मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै नोंथांजों दसे फैदोंमोन दा नोंथां सावरायनो हागोन नामा?
औ नोंथां सावरायनो हागोन
बिदिब्ला नोंथांङा आंनो फोरमायनो हागोन ना मोसे जोंनि गोदोनि आबाद आरो दानि आबादनि सोमोन्दै मोनसे फारागथिफोरखौ माने आबाद मावनानै सुबुंफ्रा माबायदि जिउ खुंङो बिनि सायाव नोंथांङा एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ नोंथांङा आं फोरमायनो होन ओ बिनि सिगांङाव नोंथांङा एसे फोरमायग्रोदो उम? नोंथांङा फोरमायग्रोदो? खोनादों नोंथां नोंथांङा फोरमायग्रो दे ओमफ्राय बिनि उनाव आं फोरमायनोसै नोंथां।
औ आबाद होननानै बुङोब्लाथ' जोंहा माखासे आबाद बुंङोब्ला माखासे सुबुंफ्रा गोदोनिफ्रायनो आबादजों गोबांथार सोमोन्दो गोनां नोंथांङाबो मिथिखागौ जानांगौ।
औ नोंथां।
दा आबादा गोदोनिफ्रायनो जोंनि सुबुंफोरनि माखासे न'खर सुंथानायनि मोनसे राहा। दा बेनो गोदोनि सुबुंफोरनि आबाद मावनाय आरो दानि सुबुंफोरनि आबाद मावनायाव माखासे गोबांथार फारागफोरखौ जों नुनो मोनो। दा गोदोनि सुबुंफोरा माखासे नेचारेल अर्गेनिक गोबोर हासार आरो माखासे खानस्रिखिनि हासार बायदि आरिजों आबाद मावोब्ला मावोमोन। नाथाय दानि सुबुंफोरखौ जों नुनो मोनला बे बेफोरबायदि माखासे अ हासारफोरजों आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनला माखसे रासायनारि हासार इउरिया बायदि बायदि आरारिजोंसो जों आबाद मावनायफोरखौ जों बांसिन नुनो मोनसै आरो गोबांथार मेडिसिन होनायाव बेफोरखौ जों नुनो मोनसै आरोखि। दा जों बेयावनो जोंहा गोबांथार खहा गोनां जे जों सामफ्रामबो जों सोलिफुबाय थानाय बे दिनाव जोंङो जानायनि थाखाय माखसे सानफ्रामबो मैगं थाइगंनि गोनांथि जायो। दा बैयावहाय जोंहा असे मेडिसिन होनाय सानफ्रामबो जोंङो बे मेडिसिन होनाय मेगं मैगं थाइगंखौ बाहायोब्ला जोंनि देहानि थाखाय जथेस्थ' जा माखासे गोबांथार ओ बेराम आजारफोर आरो ओम सोमजियो जोंनि देहायाव सोमजियो लासै लासैनो। जों माखासे सुबुंफोरखौ गोबांथार सुबुंफोरखौ जों नुनो मोन्दों माखासे किडनि स्ट'न बायदि-बायदि ओ प्रेसार बायदि-बायदि आरो बिनिफ्राय बांसिन देरसिन देरसिन बेमारफोर जाबोनाय बेफोरबो माखासे जोंनि बे मैगं थाइगं जेसेबांखिनि सुबुंफोरा मेडिसिन होनानै दिहुननाय बेफोरखौ जानायनि जाउनाव बो बेफोरो जादों। दा जोंहा गोदोनि सुबुंफोरा जेरैबायदि जे अर्गेनिक माखासे आबादफोर मावनानै जि दिहुननानै मार्केटाव फानो जों बेखौ बायना जायोमोन नाथाय जोंहा बेवहाय गोबांथार मोजां मुलाम्फामोन। बे गोदि सुबुंफोरा जे माखासे गोबांथार मेडिसिनफोरखौ बाहायालाखनो बाहायालासिनो आबादफोरखौ मावनानै दिहुनो। बेवहाय जोंहा माखासे गोबांथार मुलाम्फामोनो आरोखि। दाथ' जों नुनो मोनो माखासे आबादफोरखौ गुबुन हारिनि सुबुंफ्राबो गोबांथार बिदिनो गोबां बिबांनि आबाद मावनानै जोंनि हाथाय बाजारफोराव फान आरो बेफोरखौनो दानि सुबुंफोरा गोबांथार बायनानै जायो। जायफोराव जोंहा गोबांग्रो गिनांगौ लामायाव फैनानै। दा जों नुनो मोनो मानि गामियारिनि सुबुंफ्राबो ओरैनो थानायफोरखौ जों नुवा नु नुनो मोना माने बारि खना खनला दाबसियाव बिदिनो बारिफ्रावबो एफा एनै जि हाथाय बेफोरबो एफा एनै गावनि जानो आन्थाखौ जों मावनायखौ जों नुनो मोन आरोजे बेफोरनिफ्राय जोंहा जो गोबांथार मुलाम्फाजों माने एफा एनै रां खरसा जानायनिफ्राय जोङा बासियो। दा
औ।
दानि जुगाव जे आबाद मावनाय इयो गोबांथार मोने गोनोखो आदबजों माने जौगाबोनाय। माखासे आबादारिफोर जोंहाब ओंखारबाय जे जों दानि फरायसाफोरखौबो जों नुनो मोनो जे एग्रिकालसार लाइनजों फरायनानै गोबांथार गिदिर-गिदिर आबादारि जानाय जों नुनो मोनो। बेल' नङा दि गोदोनि बे सुबुंफोर माने फरायनो फरायालासिनो बेखार बे गामि एरियाव थाग्रा सुबुंफोराबो जे आबाद मावनानै जायो बेल' बे नङा। माखासे जोंनि दानि जेनेरेसनाव फरायनाय सुबुंफोर माखासे फरायसाफोराबो गोबांथार गिदिर-गिदिर लाइनजों फरायलांनो कालसार लाइनखौ फरायलांनानै मोजां-मोजां सासे आबादारि महरै आबाद मावनानै जोंनो मार्केटफ्राव ओम मैगं थाइगंफोर दिहुनना आलुखोबो जों नुनो मोनदों आरोखि दा नोंथाबो बेफोरनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां।
औ नोंथां बिदिनो ओ गोदोनि समाव अ जि फाराग दानि जि फाराग आं बिखौ फोरमायनो सानो बिदिनो गोदोनि समाव जोङो ओ जिबायदि ओ बिदिनो मावोमोन नालाय दाथ' ओम फाराग ओम-ओम बिदिनो ओ आबाद मावनो थाखाय जों गोबां बिदिनो बायदिना ओ जिब जुनारजों ओ हेफाजाबै जों आबाद मावामोन आरो। बिदिनो जोङो मावोमोन आरो गोदोनि सम जिबायदि जों हासोबाय ओमफ्राय बिदिनो जोङो गोबोरखिनि हासार जेब्ला जो गोबोरखिखौ जोङो सोर बानायो बिदिनो दाबसे जायगायाव हाखर बानाया जों बेखौ दोन्थुमना दोननाय जायो बेखौ जों हासार बाहायो बिदिनो फेसेवनानै जों हासार बायदि बिनि अनगायैबो खानस्रि खानस्रि हासार जों खानस्रि हासारखौबो बाहायनाय जायो आरोना नोंथां बिदिनो खानस्रिखौ जोङो बिदिनो दाबसे जायगायाव बिदिनो थालिर बिफां नो थालिर बायदिसिना जायो नो बेनि अनगायैबो जोङो ओ गोदोनि समाव जिबायदि संख्रिफोरखौबो जोङो अम ओ हाल एवनाय समाव जों अ दा जोङो संख्रिखौबो होनानै आबाद मावनाय जायो आरो ना मानो होनब्ला जों ओ जों मा होनाय जायो आरोना फोथाराव बिदिनो मानसिफोरखौ ओ फुथारनानै जायो आरो ना बे फेसेवनाय जायो ओम। आबादथिलियाव जों खानस्रि थागोन जों फेसेवो खानस्रि अब्ला खानस्रिनिफ्राय हासार फैयो नालाय जों बिदि आबाद मावनायखौ नुयोमोन आरोना। गोदोनि समाव बे गोदोनि समाव जिबायदि आबाद मावनानै जेबायदि मोनोमोन जों नाथाय आथिखालाव' जों बेनिख्रइ बांसिन मोनो मानो होनबा आथिखाल रजनो रासायनिक हासार बाहायो बिदिनो नोंथाङा फोरमायदों रासायनिक हासारा जाबाय बिगियाननि मुगायाव दिहुननाय जिबायदि हासारफोरखौ जों मोननो हायो बिदिनो गोदोनि समाव जिबायदि एसे एनै मोनबो बिनिख्र जों बांसिन मुलाम्फाखौ मोननो हाया आरो दानि जुगाव मानो होनब्ला जों हासारफोरखौ बाहायो जाय हासारफोरखौ बाहायनानै जोङो नांगौनिफाय बांसिन मोननो हायो बिदि जि जि एसे एनैखौ जोङो मोनोमोन नाथाय दानि जुगाव जोङो बेफोरखौ नांगौ लोगो बांसिन होननानै जों बेखौ रांनि थाखाय थाव संख्रि जानाय न'खराव जि जानो थाखाय बेनिखौ बांसिन मोननायनिफ्राय जों बेखौ फाननानै रां आरजिनो रां आरजि आरोना नों थां बिदिनो आथिखालाव जोङो गोदोनि समाव जि बाद मावंनाय फसलफोरखौ जों गावनि न' बारियाव बाहायोमोन आरो बिदिनो जा आबाद मावनायानो जा आबाद मावनाय होनब्ला जों गोजां गोजा गोजां बोथोर एबा दैज्लां बथोरबो जों आबाद मावोमोन नालाय बिदिनो आबाद माइनि अन
बिदिनो मैगं थाइगंनि बेलायावनो जा जों बेफोरखौ मावोमोन आरो नाथाय आथि खालाव जों मैगं थाइगं गोजा जों गोदोनि समाव जिबायदि न'आव जानो थाखायल' बाहायोमोन बा सोलाय सोल'नि थाखायल' जोंदि आबाद मावनाय जायोमोन नाथाय आथिखालाव जोङो रांनि रांनि बेला जालायबाय नालाय रांनि थाखायनो जोङो रासायनिक हासार बाहायनानै जों बायदिसिना न'खराव जानायनिफ्राय जों बांसिनखौ फाननाय जायोना जायनि थाखाय जों बेफोरजोंनो जों न'खर सोलिनो थाखाय न'खरनि फिसा फिसौसो बा फरायहैनो थाखाय जों बेफोरखौ बाहायनाय जायोमोन दा बिनि अनगायैबो गोदोनि समाव जिबायदि जोङो सोलोंथाइ लानानै आबाद मावनो आथिखालाव जों सोलोंथाइनि आयदायावबो जेरै एग्रिकालसार आयदा मोनसे मोनो बे बेफोरखौ जोङो बेफोर आयदायाव जों फरायनानै गोबां सुबुंफोरानो एक्सपार्ट जानानै बेफोरनिफ्राय गियान मोननानै जोंङ सोलोंथाइ सोलोंथाइ लानानै जों आबाद मावनाय नुनो मोनो जाय सोलोंथाइफ्रा बेफोर बेफोरजों फरायनानै जिबायदि दि आबाद मावनाय जों बेफोरबादि सुबुंफोरा जोबोद जौगायो आरोना बेनि अनगायैबो फरायनायनि अनगायैबो दानि जुगाव बिदिनो बिए पास एम ए एम एस सि पास जानाया गोबां ओ- गोबां हौवासा एबा लाइमोनफ्रानो आथिखालाव आबाद मावनायखौ नु मोनो दा। आरो जोंनि आथिखालाव सोलिबाय थानाय जेरै बानलु सिब्र' बेखौनो गोबां सुबुंफोरा फाननाय जायोना। जोंनि थाखाय बेफोर आबादखौ मावनानै गोबां रां मोननो हायो आरोना दानि सुबुंफोरा नाथाय गोदोनि समाव जों जिबायदि आबाद मावमोन दानि जुगाव जों गोबां मोनो गोबां आइजोफोर एबा हौवासाफोरानो गाव बो आबाद माव बिदिनो नोंथाङाथ' होनबायदि जि गोदोनि समाव जिबायदि दानि समाव जि फारागथिया बेबायदि नोंथां। जोङो फारागथियाव बुंब्ला गिबो जोङो रासायना हासार हासार बायनायनि सायाव जों फारागथिखौ मोनो दा जेरै जों हासारखौथ' होनबा नुबाय रासायना बे नि अनगाबो जों जेरै बयलार होना बयलार खि बेफोरखौबो जों दानि जुगाव बायनायमोन आरोना बयलारखौ गोबां बिदिनो गोरान खिथि मावनायफ्राव बिराद बाहायो आर ना नोंथां। नाथाय जि जोंनि बायदि आथिखालाव जिबायदि आबाद मावो नाथाय जों गुबुन जायगायाव खला जों नुनो मोनो आरो बिनि अनगायै जेरै जु-जुखाम बागान बिदिनो बेसबिन बिनि अनगायैबो आरो दालिम बिनिफ्रायबो दालि सबाय गोबां रोखोमनि आबाद मावनाय जाय
नुनायानो जाया दा बिसिनिाव थांनानै तेजफन गायो। नारें नारें गायो नारें खाजि गायो। बिदिनो गोबां गोबां गायो आरो ना बिदिनो गय बि - ओ-नारेंखल बायदिसिना आबाद मावांगासिनो जोंनियावथ' नायोब्ला बे नुनाय मोना नाथाय बिसोरनि जायगाखौ नायो जों आथिखालावबो जोंनावबो खम नङा मानो होनबा जोंनावबो बिराद आबाद मावो लाइमोनफ्रा ओ-गोदो समाव बोराइ बोराय बोराय बिदियाव एसे बोसो जानायफोर नाथाय दानि ज एसे फरायबाय थानाय सोरबा बिदिनो फरायफुबबाय थानाय सोरबा ओ- बिदिनो फरायनानै जेराव न'खराव बेखार थायो बेफोरबायदि सुबुंफोराबो आथिखालाव जोंनाव बिदिनो आाबाद मावो फान्थाव लाव बायदिसिनाफोरखौ जोङो एसे एनै लगैया न' जानो न'आव जानो थाखायबो गायो जों रां रुफा आरजिनो थाखायबो जों गायनाय आरो गोदोनि समाव नो जोङो रां आर्जिनाय ओ- गायानोमोन आरोना न'आव जानो थाखायल' गायनाय जायोमोन। ओ-गायोब्लाबो जोङो माइरं बायनो थाखायल' जोङो एसे एनै रां फाननानै नाथाय आथिखालाव जोङो नुनो मोनदों जे जोङो गोबां सोलायनायखौ नुुबबाय आरो जेब्ला जों बेफोरनि आरो ननानै जिबायदि रां मोनो बे गारि मथर न' बां लुयो जिव नांगौ बायनानै लानो जानो सोरबा जुलिनि थाखाय सोरबा बायदि बायदि रोखोमनि थाखाय बेखौ रां आरजि रां आरजिनाय जायोना बेफोरनि गेजेरजों सोलायनायखौ मोनो आरो गोदोनि समाव जेरै मोसौ मैसोजों हाल जायोना दानि जुगाव जोङो गोबां रोखोमनि गोनोखोआरि दिहुनाय ट्रेक्टर हेन्द ट्रेक्टर मिनि ट्रेटर बायदिना रटेक्टरखौ बायनाय गोदोनि सम जों मानसिफ्रानो गायोमोन नाथाय दानि जुगाव जोङो मानसिफोर गायनो गोनांथिनि गैला मेसिन नबा जों गाससिबो मेसिनानो मावजोबो मारा होन जा गायनायानो जा फार्स्ट हालेवजेननायनिफ्राय जोबजासि बि जों मेसिनखौ जजोंनो बाहायनायखौ मोनो। जायनि थाखाय जों गोदोनि समाव मास मोनसे मोननैगाम माइ गायनायखौ जायनायाव बुंनांगौमोनथाय दानि जुगाव जोङो सान सानब्रैनि गेजेरजों जोङो आबाद मावनाय जायो गोदोनि समाव जिबायदि हासार बायनाय जों मास मोनथाम मोनब्र जों आबाद मोनोमोन नाथाय दानि जुनआव जोङो मास मोनसे ओ-एबा फन्द्र दिन बेफोरनि गेजेरजों जोङो ओ-बिदिनो रासायनिक हासार मुलि सारनानै जों बेफोरखौ बायनोस गोदोनि समाव जिबायदि ओ-बिदिनो आबाद मावनाय समाव एम्फौ